नोंथां ओ सानजौ नि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।
दा जों सायख'ना लानाय आयदा हिसाबै जों बेनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा जागायलांदो
औ ओ। नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आं एसे फ्रि दङ नोंथां। बायदिसिना ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ मुखुब जानानै दङ।
औ मोजां नोंथां।
औ।
जों बेखौ सोंलु हिसाबै लानानै रायज्लायनोसै नों आंखौ मोननैसो सोंलु सों आं नोंथांखौ मोननैसो सोंलु सोंगोन बेबायदिनो जों जोंनि रायज्लायनायखौ जागायजायनोसै नामा?
औ बिदिबा जागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा ओ सिगाङावनो एसे ओ फोरमायथि होनानै सोंलु सोंदो।
औ जागोन। दायो ओ जों ओ सान साफ्रोमबोनि जिउखौ लानानै ओ सावरायगोन जेरै नों सानफ्रोमबोनि जिउआव मा खालामबाय दं मा खालामनानै मोजां मोनो? आरो ओ जों ओ
बर' बर' माहारिया आ बर' हारिया जे ओ सरासन मानस्रा जिउआव मा खालामो? बा ओ माबे ओ डिरेक्सनाव थांनांगौ नै बेफोरबायदि बेयावसो सावरायगोन नोंथाङा सरासनस्रा ओ जिउआव मा खालामनानै मोजां मोनो एओरैनो नोंथाङा जेथिया एओरैनो थायो अब्ला
औ आं हागोन नोंथां। बिदिब्ला आङो सरासनस्रायै आं जेब्ला ओरैनो थायो अब्ला आ आङो बायदिसिना खामानि बायदिसिना फरायनाय बायदिसिना भिडिअ' गेम बिदि खालामनानै मोजां मोनो जेरैहाय ओ खामानि मावो जेरैहाय ओ जोंनि बर' न'खराव जोंनि ओनसोलाव गामिनि सुबुंफ्रा मोसौ लायो मोसौ गासैबो फियो बेबायदिनो थिग आंबो ओ ओरैनो थासान्दियाव मोसौ होयो आरो मोसौ दोस्लायो मोसौ नायो बोरमा नायो दाउ आदार होयो बायदिसिना बिदिनो अमा बायदिसिना न'खरनि जिब जुनार फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ जोथोनै लाखियो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि ओ दुंब्राय बारहावानि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बाराद्राय दुंब्राय जायो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि थानाय जायगायाव बिफां फुलि नागिरनानै न'खराव बिफां गाय फायो जाहाथे जोंनि ओनसोला थाजिमै थायो गुसुयै थायो बारहावाफोरा मोजाङै थायो जों हां लानायाव बाहायनो थाखाय अक्सिजेन मोनो बेनि थाखायनो बिफां गायो आरो बेफोर खामानिफोरखौ मावनायनि अनगायै बेफोरखौ खामानिफोरनि मावनायनि अनगायै आं ओरैनो थासान्दियाव मालाबा फिल्म नायो मालाबा मोनसे रोंगौथिनि सोलोंथाइनि मोनसे भिडिय' नायो मालाबा भिडिअ गेम गेलेनानै टाइमखौ ओरैनो हगार हरो लोगोसे मालाबोला गोसो जाबोला आङो सरासनस्रायै सोलिबोबाय थानाय जिउआव आङो बायदिसिना गियाननि बिजाब गियाननि सल'बाथा बायदिसिना सल'बाथानिफ्राय मोननाय गियानफोरखौ बुथुमनो। बोल बुथुमनो नाजायो आरो औ। हारि धोरोमनि बागै फरायो ओ बेनिफ्राय नोंथाङा आंनि ओ जिउआव माबाफोर मिथिबावनो लुुबैदोंमोनबा सोंजाबावगोन नोंथां
औ नोंथाङा मा ओ दावबायनो मोजां मोना नामा दावबायनायखौ नोंथाङा ओ बुङासै आं बे
औ नों थां दावबायनायाथ' जोंनि मोनसे सोलोंथाइ बेखौ खौ आङो बुंनो बावगारदोंमोन औ सरि बेनि थाखायनो दावबायनाया जाबाय जोंनि मोनसे सोलोंथाइ जोंनि जिउआव मोनसे नांगौथि दावबायनानै जों गियान मोनो मिथिंगानिफ्राय नुथाय मोनो आरो बे मिथिंगानि नुथथायखौ जोङो नट्स खालामनानै सावगारि आखिनो हायो आरो नुनानै बायदिसिना गियानखौ लिरथुमनानै जों मोनसे नट्स खालामनानै निजिनि ओ गियाननि बिगोमा खालामना लानो हायो आरो दावबायनायनिफ्राय जोङो जोबोरै गोसोफोरखौबो मोजाङै मोनो मोजां मोनो बायदिसिना टेनसन डप्रेसन थाबोला दावबायनायनि गेजेरजों जों गावनि ओ दुखुथिखौ बावगारहोनानै लानो हायो आरो दावबायनायनिफ्राय जोङो गोबां ओ मोजां मोजां खाबु मोनो। मोजां मोजां नुथाय मोनो मोजां मोजां रोंगौथि मोनो मोजां मोजां सोलोंथाइ मोनो। जेरै ओ गु जोंनि ओनसोलावनो मोनसे अ। मोनसे गामियाव थांबोला दानाय लुनायनि दाजेमनि मोनसे गामि दङ बेयाव जों दाउ बाय हैैयोब्ला जों बेनि दानाय लुनाय सि दानाय लुनाय आरिमुनि खाम सिफुं जथा सेरजा गंगा बायदिसिना दामग्रा देग्रा दागज बानायनाय बेफोरखौ नुनानै जों सोलोंबोनो हायो माबोरै लायो माबोरै दायो माबोरै ओ बानायो माबोरै लुयो माबायदि दामो बेफोरखौ जोङो सोलोंबोनानै जों जोंनि जिउआव सोलिबोबाय थानाय जिआव गोबां ओ खामानियावनो हेफाजाब होबोयो अब्ला नोंथांङा आंनि दाव बयनायनि नैखिनि बुंथिया बेखिनियावनो आंनि दावबायनाया बेखिनियावनो आङो बेबायदिनो मोजां मोनो आं बेबायदिनो दावबायो सम लानानै
जोबोद मोजां नोंथां नोंथाङा गावनि दावबायनाय बा गावनि सरासनस्रा जिनि सायाव आ बुंनानै जोबोर आ गोजोन होबाय आं जोबोर आ आ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि ओ सरासनस्रा जिउआव नोंथाङा मा मा खालामना मोजां
औ नोंथां अब्ला नोङो नोंनि सरासनस्रा जिउआव सोलिबोबाय थानाय जिउआव ओरैनो थासान्दियाव नोङो ओ ओरैनो बाहेरा खामानि बाहेरा दावबायनायनि बागै बायदिसिना खामनाय फरायनायनि अनगा बायदिसिना खामानि एक्सट्रा खामानि मा मा मावो मा मा खालामनानै नोङो नोंथाङा मोजां मोनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
आंबो नोंथाङा बायनाय बुंनाय बायदियैनो ओ एरैनो जेब्ला आं थायो सम मोनो आं गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिन फरायनानै मोजां मोनो। बा बेबायदिनो ओ गियाननि बिजाबफोर फरायो। गेजेर गेजेर आरोबाव आङो सरा सनस्रा बेलासे एबा फुङावहा फुङावहाय ओ गावनि देहानि मोजांनि थाखाय खारो एबा थाबायो आरो मालाब बा बिमा बिफा दा आइ आफामोन हेल्पफोर बा माबा मुंसे ओ जोंनिफ्राय ओ मासिम हेल्प नांगौ जाबाय अब्ला जों आं मदद मदद नांगौ जायोब्ला मदद होयो आरो बेबायदियैनो आङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ बेबायदिनो नोरो बेनि अनगायै बो गोबां ओ गोबां खामानि मावो जेरै आङो लोगोफोरजों दा गोलोम बो थोर ओ मोनफो बाय दा ओम लोगोफ फोरजों दुगैनो थांनो मोजां मोनो आङो खाथिनि दैसाफोराव औ आरो उह नोंथांङा बुंनाय बायदि फोर जायगाफ्राव थांङोब्ला गोसोखौ मोजां जां मोनो आरो थारजिम नांङो उम मिथिंगानि उह सावगारिखौ नुनानै।
औ
बेनि अनगायै आरोबाव ओम आंङो जोंनि बे उह गामिया आंङो मोन आंङो उह आंनि जाय आंगो गामि बे गुबुन गामियाव दं। आरो आं दायो मोनसे टाउनाव थायो। उह बेनिफ्राय आंङो गामियाव थांङो। उह गेजेर गेजेर गामि थांनाय जायो। बे आंनि आ फुराना न'आव आरो ना।
औ
हरे ना नोंथां
औ नोंथां। थांनि माथोखौ एर-खोनानायाव एसे प्रब्लेम जादों औ।
दों दा नोंथां?
अ उह बिनिफ्राय उह नोंथांङा नोंथांनि जिउआव उह मा थांखि ला-नान-थां मा थांखि लागासिनो दङ?
उह आंनि जिउआव
हेल' नोंथां
आङो औ नोंथां खोनादों आंनि खोनायाखै? हेल' नोंथां
खोनानायाव एसे प्रब्लेम जादों नोंथां अ हेलौ
जेबो नंङा औ आं बुंनानै फोजोबनोसै नोंथां दा नों था सोंनाय दा नोंथाङा सोंलु सोंनायनि सायाव एसे बुंनानै। आं बुंदोंमोन जे आं आङो गुबुन गुबुन ओ आनजादनि थाखाय ओ नाजागासिनो दं ओ बेफोर औ बेयो गभारनमेन्ट ओ जोंनि सार कारनि एग-एगजाम बेफोर एगजामफोर खौ आं नाजागासिनो दं आरो मोजांबो दों मोननैसो बेनि उनावबो ओ थेवबो ओआम जा आं मोननांगौ बेबायदि मोजां अ पस्ट मोनैनि थाखाय आं दाबो नाजागासिनो दं आरो।
औ
दायो बेखिनिखौनो बुंनानै जोंनि रायज्लायनाय समाव बो जोबथायबाय आङो नोंथांनिसिम ओ उम ओ जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां। सिम ननाय थाबाय। औ खोनादों नोंथां औ गोजोन्थों।